औ नोंथाङा खोना हादों ना?
औ औ खोनादों आङो।
जोबोद मोजां अब्ला नोंथाङा दा ओरैनो दं
दाथ' आं दंथयो ओरैनो। ओरैनो बिसिनायाव गोलांना दं नंगौ बिदिब्ला जों मानि सोमोन्दै सावरायनो दायो
औ सावरायनो आयदायानो जाहैबाय जोंहा ओ फार्मिं जेनेबा आथिखालाव फार्मिंनि जोबोद गोनां जानानै दं जोंनि आबादनिनो माखासे बाहागो जेरै जिब जुनार फार्मिं खालामनाय बेनि सायाव सावरायनो
नोंगौ
औ आथिखालाव नोंथां ओ जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे गोबां माने जोंनि जानाय जेनेबा आदारफोर बेफोरो खम जाबोगासिनो दा फिसा जायगायाव जों माबोरै बुरजा जिब जुनार फिसिनानै जोङो रां आरजिनो हागोन आरो जोंनि नांगौ आदारखौ सुफुंनो हानायनि माखासे राहाफोर नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जेरै दाउ फिसिनाय बोरमा फिसिनाय मोसौ फिसिनाय बेफोरनि माबोरै फिसियोबा जों गोबां माने फिग्रायाबो मुलाम्फा आरो जोंनि समाजाव गोनां जानायाबो सुफुं जानाय बेनि सायाव
औ नोंथां
दा जों बिदि बुंबाथ' समाजाव आ समाजजों ओ लोगोसे जायखौ जोङो आ समाजावबो मोजां जानाय आरोना गाव सासे जाय सुबुङा बे फार्मिंखौ खालामदों बा बे फिसिनायखौ खालामदों जुनारखौ फिसिनाय एबा दाउखौ फिसिनायखौ खालामदों बेजों लोगोसे समाजाबो ओ मुलाम्फा जानाय नङा होमबा नोंथां
नोंगौ
दा बिदिखौ आंथ' नुहरदों खि जोंहा जोंनि दोरोङारि जायखौ जों फिसिबोबाय थादोंमोन दाउखौ होनना बुंदों जों नवाव फिनाय दाउखौ
नोंगौ
औ मानोना आथिखालाव जोंहा आ जोंनि न'वाव फिनाय दाउनि आंखाल आरो ना खाथिखालाव बेनि थाखायबो बेसेनाबो गोबांथार जायो आरो जों बेखौ गासैबो जायगायावबो बाजारफ्रावबो जों बेखौ ओ गोबां गोबांहै बा बेबायदि मोना आरोना नोंथां जेरै बेखायनो जोङो ओ जोंनि बे गोनोखोआरि आदब खायदाजों बानायनाय जायखौ जोङो ब्रयलार दाउ होनना बुंनाय जायो बेफोरखौनो बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा जुदि जोंहा बे न'वाव फिनाय दाउवा जुदि बांसिन रोखोमनि बा बांसिनहै जों बेखौ फिनाय बा फार्मिं खालामामनाय मोनबा जोंहा बे बयलार दाउखौ जानांगौ जायामोन नङा होमबा बेथ' बयलार दाउआथ' मुलिफोरसो होनाय जायो।
नंगौ।
औ। बेखौ नै ब्रैजिबा सानावनो नै केजि थाम केजि बायनानै फाननाय जायो मानसिफ्रा
नंगौ
बेथ' एसे गाज्रिखौनो होनजायो आरो देहानि थाखाय दा
थाखाय नायोब्लाथ' गाज्रियानो लकेल दाउ जाय अब्लाथ' गोबां माने जोंनि देहानि मुलाम्फाखौ जों मोननो हायो।
औ औ नंगौ बेखायनो आं सानदों खि जों न'खरफोराव साफा साफा जाय सुबुङा आ ओरैनो थानाय दं बा बिथाङा एसे आबादफोर बा माबा मावगोन होनना सानदों। बिथांमोना दाउ फिनाय नङाबा अमा फिनाय बेफोरबायदि खौ खामनाया मोजां आरो अब्लानिया जोंहा गासैबो जुदि न'खराव बा जोंहा गामि मोनसेयावहानो जुदि बेवहाय सेजौ न'खर दंबा सेजौ न'खरनि दाइनजि न'खानो जुदि बेबादि फार्मिं खामनाय जायो अबब्लानियाथ' नोंथां जोंहा औ बेफोरो बाजारफ्रावहााय एभेलेबेल जागोन आरो रांखान्थि बिथिङावबो दावगागोन। बेबायदिनो ओ जोंहा बेदर जानायनि ओ जि थुबा बिबां बेफोरबो बांगोन नङा
नंगौ थारैनो।
बेबायदि आरो बे बेबायदिहाय आं समाजाव आं मुलाम्फाखौ नुहुरो आरो समाजनिबो आरो जाय फिदों बा जाय खामदों बिथाङाबो मुलाम्फा मोनगोन औ।
दाउ फिनो थाखाय माखासे स्पेसिफिक जायगानि गोनां जागोन नामा?
जायगाखौथ' बेबायदि आं बुंनो सानदों जेरै स्पेसिफिक जायगा होनबा नोंथां बिथाङा एसे न'आव मानसि थानायनिफ्राय एसे जानगाराव खामबा मोजां आरोना। जेरावहा सान्थि थायोबा मानसिफोरनि थांलाय फैलाय बांसिन एसे खम। बेफोर जायगायाव खामबा मोजां एसे बारिनिफ्राय एसे गोजानावहा आरो बेनि थाखाय ओ बिथांमोना माबादि फियो बिथांमोननि खोथा बेयो अरं बानायना फैयो ना मारै बेबायदि आरो दाउ थानो थाखाय औ। नाथाय आलादा जिब जुनारफोरनि थाखायबो गिनो गोनां मानोना नेवलायफ्रा फैनानै दाउफोरखौ
नोंगौ।
हमना लानानै थाङो बा जिबौफोर फैयो बेफोरनि थाखायबो एसे मोजांहै लाखिनांगौ जायो आरोना बेफोरखौ।
नंगौ नोंथां ओ जोंनि दा माखासे जोंनि थानाय ओनसोलफोराव जेरै दाउ बेदरखौ नोंथाङा बेबायदि राहायै फियोब्ला जों गोरलैयैनो खम बेसेन आरो समाज साव गोनां जानायखौ सुफुंजागोन होननानै फोरमायबाय बेबायदिनो बे दाव खौनो आरोबाव जो आरो जोखौ बांसिनै फिनानै जेरै बिदै दाउदैनिबो जोंनि समाजाव गोनां दा बे दाउदै खौ जोङो माबोरैबा गोबां बिबाङाव दिहुनन्नानै लकेल दावदै गावनि जायगायाव फाननायनि अनगायै गुबुन जायगायाव फाननो हानायनि सुबिदाफोर- खौ नोंथाङा माबायदि नुहरदों माबायदि फिसियोब्ला जों गोबां बिबांनि दावदै मोननो हागोन लकेल
नंगौथां आं दा नोंथांनो जिबायदि फोरमायबोबाय जों न'आव फिनाय दाउखौ बांसिनै फैयोब्ला अब्लानिया जों ओ बेदरजों लोगोसे जोंहा दावदैबो मोननो मोननो थांगोन आरो। मानोना दाथ' नै जोंहा बेबायदि लकेल दाउनि फार्मिं गैया नालाय बेखायनो जोंहा लकेल दाउनि बिदैयाबो खम नङा होमबा? ओ जोबोद खमथार आरो बेखौ एसे दाम बुरजाबो मोननाय जायो आरो। बाजार बाजारफ्राव फानबा मानेआ दा बेखायनो आं सानदोंखि ओ जों ब्रयलार दाउनि बिदैनि साय लकेल दाउनि बिदैयासो साबसिन मानोना लकेल दाउनि बिदैया फिसाबो होनो हायो गहोनोबो हायो। जायथ' ब्रयलार दाउनि बिदै बेफोरखौथ' जों जा बाजाराव जानाय सा बिथ नन्नन फार्टिलाइज दाउ बिदैसो ना बुङो जों बिखौ औ थ' बिदिनो ओ मोजाङै जुदि फिसिनानै जों दाउदैनि बिबां बां बांहोनो हायोबा दाउदैखौ जों फाननो हायो आरो गोबां रोखोमनि आरो आं नुनोबो मोनदों खोनादोंबो जोंनि मा खासे लाइमोनफ्रा बेबायदि फार्मिंखौ खामगासिनो दं आरो बिदैनि फार्मिंखौ औ बेबायदिनो आं खनसे खोनादोंमोन बा आं नुदोंमोन आरोना नोंथां आ बिथाङा गावनि न'आवनो बानायदों आरो फार्मिंखौ ए गय बिफां दङ गय बिफांनि गेजेरावनो बायदों आरो
औ
बे ग्रिन हाउसनि बायदि कार्पेट दंना बे गोथां बेखौ होना होना लादों आरो ना दाउ गिदैया दैना थायो मेरला दा बिखौ बिथाङा फानसेयावनो बुरजा बुरजाहै बिदि साप्लाय हरो आरो बेफारि
औ औ औ बेफोरबायदि खालाम होमबा जोंनि ओनसोलाव बयबो बर'फोरनि न'खराव जेराव फिनो गोरोंखा बर'फोरा दाउखौ गोबां माने ओ रांखान्थियारि बिथिङाव ओ जौगानाया फैगोन नङा होमबा नोंथां? दा बेनि अनगायै जोङो माखासे ओ दा बे दैज्लां समाव जोंनि बर'फोराबो हांसो फियो हांसो बेदर जायो। दा दैज्लां समाव जोङो हांसो आबादखौबो जों खालामनो हायो। मानो होनोबा आथिखालाव मडार्न एग्रिकालसाराव दा बेफोरबायदि हांसोफोरखौबो माखासे फिसा फुख्रि दुब्लि गेजेराव जुदि- खालामनानै दोनो आरो आ बेजों लोगोसे न' फिसा लुनानै होयोब्ला बे दुब्लि गेजेरनि फुख्रियाव जोङो हांसो फोरखौबो गोबां फिसिनो हायो आरो दुब्लि माइ गायनायाव हांसोफोर आदोर उरग्लिनायजों माइनि रोदायाव माइयाबो जोंहा मोजां जायो होननानै माखासे बिजिरगिरिफोर आबादारिफोरा बेखौ जों खोनानो मोनदों लोगोसे आङो ओ खोनानो मोनबावदों बिस्वनाथ सारियालियाव जेब्ला ओ आं एसे बेयाव थांनाय जादोंमोन बेरायनो आबादनिनि सोमोन्दै दा बिथाङा बुंदों फ अ माखासे गेजेराव फुख्रि जावखाबाय आरो बेनि नोंनि हानि बाउणडारि जेरैथिंबो गोजौ माथावरि होनानै माइ गायनाय जायगायाव माखासे नाफोरखौ हगारनानै होयोब्लाबो माने बे माइथिलियाव जोबोद माइया मोजां जायो।
मोजां जायो नंगौ नंगौ औ।
दा बेफोरबायदिखौबो जोंनि मानसिफोरा मावनो हागौ आरो
औ नांगौ हागौ बेखौथ' मावगासिनो नङा होमबा आं नुदों जोंहा जोंनि हादोरनिफ्राय गोजानाव बा थाइलेण्डआव थाइलेण्डआव बेबायाददि मावनाय जायो नोंथां म्यानमार थायलेण्डफ्रावहा माइ आबादावनो बिथांमोनहा ना हगारना होयो ओमफ्राय आरो बेबायदिनो दङो ओरै जोंहा अरुणाचल प्रदेशनि जाय जिरु होनना बुंङो जिरु दानि जायगा दंना अरुणाचल प्रदेशआव औ जिरु भेलि बे जिरु बथुआ बे सेरफाङावहाय बेहाय जायगाया आं थांदोंबो दा बे जायगायाव गाव नुनानै फैदों अ बेहाय माइ गायो आरो गोबां रोखोमनि माइ गायोरा गुवार फोथार दं गासैबो सोरगिदिं हाजो नाथाय गेजेरावहा माइ फोथार दं आरो समान जायगा बेहाय बिथांमोना माइ बे जों लोगोसे बेहाय माबा मावबावो नाबो हगारना होयो आरोना
औ अब्ला जोबोद मुलाम्फा नङा होमबा माइबो मोनबाय जे माइ मोननायनि उनाव जेब्ला दै रानगोन बेनि उनाव नाखौबो जों माने लकेल हिसाबै जों जानो हाबाय
आं बुंनो थां
बेहाय स्पेसिफिक मोनसे नानि थाखाय आदार होनाय जानाय नंङा बेनि खानस्रि गमा बेफोरबायदि दुब्लियाव थानाय हाग्रा औ नोंथां दा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम ओ
नोंथांनिसिमबो औ दे